लौ
औ औ हेल खोनाबाय खोनाबाय नोंथां खोनाबाय अ खोनाबायनि नोंथां। खोनाबाय।
गोजोन फुंबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
ओ आंबो नोंथांनिसिम फिन हामलाय हरबाय दे नोंथां।
दा जोङो नोंथां मोनसे टपिकनि सायाव जों सरायगोन।
औ औ औ दे हागोनद हागोन नोंथां हागोन।
आरो दानि जिथुखि रां खामायनाय बे रां खामनायाव जों माबोरयै जोङो गोरलैयै जों रां खायो बेनि सायाव जों नोंथां एबा नोंथांखौ एसे बेखेवना होग्रोनो थाखाय खावलायबाय माने।
आसा रां खामायनाय होनोब्ला ओ रां खामायनायनि लामाया गोबां गुबुन गुबुन दङ नङा होमबा नोंथां ओ‌ जेरैहाय गोदोनि रां खामायनाय माखासे माबा फा बुंनो थाङोबा फरमुलाफ्रा एसे आलादामोन आरो दानि रां खामायनायनि फरमुलाया एसे आलादा ओ गोदोहाय जेसेबां माखासे दायो बइनिख्रुइ साबसिन सुजुग सुबिदाया फैबाय आं खामायनायनि नङा नामा नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ औ ओ गोदोहाय जे रायजो जाबोजेननाय आबै आबौमोननि समाव रांखावरिया खोब खममोन खमजों लोगोसे ओ रांखावरियाबो एसे ओ मान दंमोन बिलु दंमोन नङा होमबा ओ दे गोदोनि जि रांखान्थि जौगानाय बा रांखावरि खामायनो हानाय गोदोहाय बांसिन ओ दाउ अमा फिसिनाय आरो आबादनि सा यावनो बांसिन ओ सोनारनानै थायोमोन रांखावरि खामायनाया दे माखासे रांखावरि खामायनाय होनोबा गोदोनि दिनाव खोब खम नुयोमोन ओ रांखावरि खामायग्रा बेकतिफोरखौ आरो दायो रांखावरि होसोग्रा रांखावरि खामायग्रा बेक्तिफोरखौ दायो बांसिन नुनो मोनबाय गोदोनि दिनाव साफा सानैसो गामि गेजेराव बिदिनो मालदारफोर थागोन माहाजोनफोर थागोन बैसोरसो बांसिनै रांखावरि खामायनो रांखावरि होसोनायाव एसे ओ खाबु मोनोमोन। आरो जायफोर गोरिब गुन्द्रा बैसोरो आबार मावनानैनो जिउ खुंनांगौ जायोमोन आरो बैसोरनि रांखावरि खामायनायनि लामाया खोब खस्थ'मोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंङो एसे माबा मोनसे दाउ अमा फिसिनानै ओ बोरमा फिसिनानै बिदिनो मोसौ मैसो बायदि बायदि फिसिनानैबो जोंङो रांखौ गोरलैयैनो खामायनो हाबाय आरो आथिखाल समाव खोब बिदिनो सोरबा-सोरबा मा होनोमोनलाय ओ कम्पानिफोराव ओ प्राइभेट जब मावनानैबाबो ओ एसे बाबो रां खामायनो मोनबाय आरो आथिखालनि ओ लेबारफोरनि दामाबो बा हाजिरा फोरनि दामाबो ओ सानसेयाव बिदिनो बाजौ द'जौ बबे बबेबा ओ खामानिफोरावथ' सेे रोजासिम जाहैबाय नङा होमबा नोंथां दिन हाजिरायाबो। औ औ बिनि अनगायै ओ माखासे सोलोंथाइ गोनां जायफोर बेकतिफोर बिथांमोनहा दिनै सा खरि मावनानै ओ बिदिनो दानफायावनो से लाक सिम ओ खामायनो हानायनि सुबिदा मोनबाय नङानो होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो फारसेथिं जे ओ जि हादरखौ सरकारा सालायबाय थायो आरो बै हादरफोरनि थ्रुयैबो माखासे अनसुंथाइ आरो मा होनो माखासे गोदान-गोदान आसनिफोरनि जोहै जे जोंङो जोंनि गोरिब गुन्द्रा फोरा ओ इसे इनै रांखावरि ओ अनसुंथाइ बायदियै रांखावरि मोनबाय नङा होमबा नोंथां ओ
औ
औ औ ओ बे फोरनि थ्रुयैबो गोबां रांखावरि खामायनायनि रांखावरि मोननायनि लामा दङ ओ जे आलादायै माबा मोनसे बिजिनेस मावनाय जेन'बा जेरै नोङो ओ फार्म खालामनाय ओ दाउ अमानि बिजनेस बायदि बायदि माबा मोनसे खामानि मावनानै बा फालांगि खालामनानैबो जोङो रांखौ आथिखाल समाव जोङो बुथुमनो हायो आरो दा नोंथांनि फारसेफ्राय दा बेफोरनि सायावबो माबा मोनसे फोरमायबावगोन नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदिनो गोदोनि रां खामायनाय एबा गोदोनि गोदो जोबोद एबा गोबां खम समानो खम खम सुबुङानो रां खामायोमोन। नंगौ दानो दिनाव गोबां सुबुङा एद रां खामायो गोदो गामि दफायाव सासे सानैल' बिदिनो माहाजोनफोर थायोमोन बै माहाजोनाव माहाजोनफ्राल' रांखावरिखौ होसोनो हायोमोन नोंथां बुंनाय बायदिब्ला। गामि आरो गोदोननि मोजां खामायनाय होननानै बुङोबा गोदोनि सुबुंफोरा एसेबां रांनिबो रांनिबो गोनांथि गैयामोन। जिथुनाखि दानि मुगायावाबो रां लााबानो जों ससेललाखौनो हान्थिनो हाला ननिफ्रायाय ओंखारनो गोनाय जायो गोदोनि सुबुंफोरा एबा गोदोनि सुबुंफोरनि थाखाय बेसेबां रांनि आंथाइ गैयामोन एबा रांनि अनजिमायाबो जोबोद खममोन एबा माखासे मुवा जिरादनि आंफोराबो जोबोद खममोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। गोदोनि दिनाव माइनि दामाबो जोबोद ख'मोन बा जिखुनु मैगं-थाइगंनि बेसेनफ्राबो जोबोद खममोन होननानै जों मिनो मिथिनो मोनदों एबा जों खोनादों मेगनजों नुबो नुबोआखैब्लाबो जों खोनादों थिग बेबायदिनो बिनि उनाव रां बायदि बेलरनांगौ जों माखासे लाइमोनफ एबा जोंनि माखासे बिदा-फंबाय फोर जों गोजानाव दिनै थांनानै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि जायगानि गोबां हाजार हाजार बर' लाइमोनफोरखौ जोङो गोजानाव खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जों रां खामायनो होनोबाथाय जोङो माखासे जोङो मैगं माखासे जों खेथि मावनानैबो जों माखासे बिजिनेस मावनानैबो माखासे जों साख्रि मावनानैबो जों रांखौ गोरलैयैनो आरजिनो हायो आरो दिनैनि दिनाव जों माखासे अनलाइननि माखासे गेमफोर माखासे एफ फोर जों माखासे जोङो गोरलैयै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों माखासे जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जोङो रां खामायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। उम नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ
जोङो गोदोनि बेनिखायनो जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो माखा जोङो गोदोनिफ्रायनो जों बर' माहारि हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो जोङो अमा अमाखौ जोङो अमा फिसिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनिफ्रायनो जोङो बोरमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों गोदोनिफ्रायनो जोङो अमा फिसिनायखौ जों मोसौ बोरमा फिसिनायखौ जों नुुबाय थादों थिग बेफोरबायदिनो दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफोरा जोङो बेफोरखौ जों दिनै मासे फिसियाबालासिनो जोङो मासेनि जायगायाव फार्म हिसाबै जोङो दसथा फन्द्र'था बेफोरबायदि जोङो अमा फार्म खुलिनानै अमा फिसिनानै जों माखासे रां खामानिखौबो जोङो दिनैनि दिनाव नुबाय थादों। गोरलैयैनो थिग बेफोरबायदिनो गोदोनिदिनाव जों बोरमाखौ जों मासे फिसियोमोन दिनि दिनावो आबाद हाबाफारिखौ जों फार्म हिसाबै जोङो गोबां जोङो बाजि द'जि बेफोरबायदि जों फिसिनानै माखासे जोङो जोंनि जायावनो थानानै माखासे रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोङो जों दिनै माखासे जों आबाद मावनानैबो जों माखासे रांखौ खामायनो हायो थि बेफोरबायदिनो जों दिनै आलु आलु आबाद मावनानै बे सर आबाद मावनानै माखासे जोङो बिदिनो बानलु आबाद मावनानै माखासे जोंनि मेसेंनि एबा दैलांनि एबा माइ आबाद मावनानैबाबो जों माखासे जों गोरलैयै रां खामानिखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं माखासे जोङो गय आबाद मावनानैबो जों माखासे रां खामायनाय खौ जों नुबाय थादों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे जोंनि बर' ओनसोलफोराबो जोंनि बिदा फंबायफोरा माखासे जोङो जोंनि खाथि खालानि कम्पानिफोरावनो एबा खाथि खालानि जोंनि दैमाफोरावनो अन्थाइ देनानै अन्थाइ बुरनानै माखासे जे रां खामायनानै जोङो न'खर सलनायखौ नुबाय थादों एबा माखासे सुबुंफोराबो जोंनि गोजान एरियाव एबा जोंनि जोंनि गोजान जायगायाव जोङो खामानि मावनानै जों खामानि मावनानै न'खर संसारखौ जों दैदेनबाय थानायखौ नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो जोंनि जोंनि गोदोनि दिनाव रांनि अनजिमा नाथाय दा नि नौ जोङो दानि दिनाव जों माखासे जोङो ओ जोंनि माखासे टेक्न'लजियाव जौगाबाय बा रांनि अनजिमायाबो रांनि अनजिमायाबो बांबाय थिगबायदिनो जुदि जानानै होयो। बेनिखायनो जायगायाव जोङो खामानि मावनाय बा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों दिनै इदिनो साख्रि आवलाफोरा दानफेयावनो दानफायावनो इसोर मालाय बा बाजि द'जि गाहाम मोनदों नाथाय जोंनि गोजानाव खाम मावनानै जों बिदिआवबा जों बारा खामानिखौ नुनो मोननाय जोंनो जिरोजा नैजि रोजा बेफोरबायदि जों मो मोननायखौ नुनो मोनदों थि बेदिनो जोङो बेफोर रांदोनो जोङो सलिनो नांगोन। जों दिनै उम नोंगौ जों दिनै बेफोरबायदिनो जों मा फाननानै जों सलिनांगोन। जों दिनै खितयक हिसाबै जों दिनै जों गय फाननानै जों सलिनो नांगोन थिग बेफोरबायदिनो जोंनि दिनै माखासे जोङो। आइ आफा बेफोरखौबो जोङो नुनो मोन्दों। जों दिनै जोंनि बर' समाजा जोङो जौ फाननानै जों न'खर सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेफोरबायदिनो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो। थोग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बेफोरबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा जोंनि बिमफा। फोरा एबा जोङो इदिनो जौ फाननानै माइरं फाननानै जों फरायनायखौबो जों नुनो मोनदों। थिग बेखायनो जोंनिथिं मोसौ फिसिनानैबो जों गोबां रां खामायनायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों। दिनैनि दिनाव मोसौनि सुबुं मोनसिया बांनाय लोगो लोगो मोसौनि बेस जोंफोर जोबोद गोख्रै जोङो बांनायखौ नुदों। बेफोरबायदिनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं बारा मोसौ फाननानै गोबां लाख लाख रां खामायनायखौबो जोङो एबा मोसौ फिसिनानैबो मोसौ फार्म खालामनोबो गोबां लाख लाख रां एबा आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां।
नोंखौ नोंथां नोंगौ।
उम बिबदिब्ला जोंना नोंगौ नोंथां समा जाबायमोन।
अ' जाव औ दे नोंथां दे औ दे।
थाबाय नोंथांनिसिम।